हेलौ।
औे नोंथां।
हेलौ।
औ।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादो।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दङ।
औ। नोंथाङा फ्रियैनो दंबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां।
औ दे जोंहा होमबा बर'नि मोनसे ओंख्रि संना जानाय दोरोङारि ओंख्रिबो होनजायो आरो जेरै साम' बेफोरनि सोमोन्दो नोंथाङा आंजों एसे सावरायफानो हागोन नामा?
हायो नोंथां।
औ दे होमबा आं नोंथांनाव सोंग्रोनोसै नोंसांमोनथिं साम'खौ बहा बहा मोनो आरो मा मा साम' मोनो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां। बिदिनो साम'खौथ' बांसिन दैमाफ्राव मोननाय जायो।
औ।
दा मोनबाबो लायनाय जाया जोंहा बांसिन बिदिनो बाजारावसो लायनानै जाफैनाय जायो नोंथां।
औ औ।
थेवबो माने मानसिफोर लायनायखौ नुयो आरो दैमायावहाय।
औ औ।
बिदिनो बिसोरखौ लायनाय नुयोबा आङो सम सम बिदिनो बिसिनि खबाइफ्राव नायो आरो साम'खौ मोननै जाद बांसिन मोनबोयो बिसोरो।
औ।
मोनसेया गोलाव जाथनि मोनसेया गुसुं जाथनि मोनबोनाय नुयो आरो आङो। थां।
औ औ ओमफाय नोंथाङा औ। नोंथाङा साम'खौ माबोरै संनानै जायो? ना जाफ-जाफेरबायना नोंथाङा साम'खौ संना? औ नोंथाङा माबोरै संना जायो एसे
औ बिदिनो साम'खौ नोङो फासाव लाग्रोदो बायनानै लायो ना दैमानि निफाय लायो जायखिजाया साम'खौ फासावहाय साम'हा दाखोन थायो मोनसे‌।
औ।
बे दाखोनखौ माने बोखानानै गारनांगौ आरोखि।
औ।
औ बे दाखोनखौ बोखारना गारो बा आरो बिनि खिथुखौ माने दानबावनांगौ जायो डाबल डाबल खामानिथार लो नोंथां साम'नि खामानिया बिदिनो दान
जानोबा
औ साम'खौ जानोबा बिराद खस्थ'बो होनजायो मारैबाबा औ दा बिदिनो दाखोन गारनानै नै दाखोन गारनानै दानबाय खिथुखौ आमफाय
उम।
बिनि उनावहाय साम'खौ दसे सोमहाबनानै दोननानै जेब्ला सोमनाया जायो। अब्ला जोङो साम'खौ मोज्जां हुनानै लायो जाहाथे साम' थ' दैमायाव थायोना दैमायाव थानाय टाइमाव माने मैला बुस्थुफोरजोंनो बिसोरो माने थाजाबबोनाय जायो बिसिनि बि खुंआ एसे रोजा जायो जेराव बादामालिफोरबो खायो एखमबा थाइमाव एसे लिमोनला बुसथुबो जायो बे लिमोनला बुस्थुखौ खार होनो मानो था खाय मानि बिदिनो लेबु गोखै बुस्थुफोरजों सोमहाबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। सोमहामना दोननायखौ दा माने खारहोनो थाखाय। सोमनाय बुस्थुखौ दसेनि उनावहाय साम'खौ मोजां माने हु हुयो आरोखि जाहाथे बिनि लिमोननाया खारो बादामालि नङाबा बिनि लिमोननाया औ दा बिदिनो फुनानै लानानै उम बिदिनो सुखां माखां बिदिनो थाव संख्रि फानलु बिदि होनानै एवो आरो नोंथां औ मोजाङै एवना नै लानानै दै एसे होनानै गोदौ होबाय थानानै मोनहोयो आरो। साम'खौ बिदिनो एवनानैबो जानो हायो गोसोसो। आरो माबाफोर होफादेरनानै जानोबो हायो। बिदिनो सबायजों बांसिन जानाय जायो। साम'खौ गोथावसिन मोनो बेजों जायोबोला।
सबायजों जायोब्ला।
औ सबायजों जायोबो गोथावसिन मोनो आरो बांसिनानो माने बेजों जायोबासो मिलायनाय बायदि मोनो साम'खौ। आरो एवनानैबो जानो हायो गोसोबायदि आरो औ
सबायजों साम' बोरै संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ बिदिनो जेनेबा सबायखौथ' ओ साम' खौथ' जेनेबा एवखाबाय जेखन एवनानै दै गोदौ होबाय थाबाय औ ओमफ्राय दाना बिनि सिगांग्रो जों मा खालामग्रोयो सबायखौ जोङो माने एवनानै होख्रेमनानै सोमनानै दोननानै बेखौबो कुकारावहाय नङाबा बिदिनो दो फ्राव माने गोबाव समै रुबाय थानांगौ आरोखि कुकार बा गाबहोबाय बिदिनो दस बारसो ओमफ्राय बिदिनो माबाखौ ओ दोआव सङोबा रुइहो जाजासिम गोदौ होबाय थानाय जाबाय गोदौ होखा औ बिनि उनावहाय जेब्ला गुरै जायो अब्ला सबाया साम'आ जे गोदौगासिनो दं दै होनायाव बेवहाय होसनना होनाय जाबाय आरो नोंथां बेबायदिनो मा संनाय जायो आरो दा नोंथांमोननिबा जायगायावलाय माबायदि माबायदि संनाय जायो? साम'खौ
हो मानदों?
दा दा नोंथांमोननि गामियावबो माबायदि संनाय जायो साम' खौ एसे माने मिन्थिनो लुगैदों आंबो।
औ साम'खौथ' नोंथां बुंलांनाय बायदिनो खालामखायो। जेरै नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांखाबाय साम'खौ माबायदि साफा खालामनांगौ। मानिफ्राय लाबोयो मायाव थायो साम'आ। औ बिदिनो आरो जोंथिंबो बिदिनो साम' खौ जोंनिया फ्रायनो जोंनिया दैमाफोर खाथि खाथि दं नालाय। हाखरफोर दंना बेफोरावनो साम'खौ बांसिन मोनो आरो। जोंनिया बेफोराव लायबानो खनहैबानो मोनो।
औ।
दा एसे एसे खम जानायखौ नुनो मोनो आरो दा दैज्लां नालाय। दै, दै गिदिर गिदिर जानायखाय बारा मोननो नागिरा आरो। माने मोनो मोनबाबो मोनबाबो जोङो माने खननो हायि जायो आरो। औ। औ औ दै गिदिरनि थाखाय। बिदिनो बाजारफ्राव बो औ बाजारफ्रावबो मोनो मोननाया। आ फाय जोंनिया खाथि खालायावनो दंग'फोर दंजोबो नालाय जोंना बेफोराव खनना लायबानो मोनो आरो। बेफ्राव खनना लायनानै जों लाबोनानै बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो साफा खालामो आरो। बिनि दाखोनखौ बोखारनाय बेखौ दानस'नाय इखौ सोमहाबना दोननाय सोरबा सोरबा इदिनो हराव सोमनानै फुङावहाय माबायो आरो फुङाव साफा खालामो बि बिदिनो बिनि माबा थायोना बिनि सिङावहाय खि होनो जे, औ बिदै औ बिदै बेफोरखौ खिरनजोबनानै दोनो आरो बिदि बिनि खिखौ दानस' सुनानै सोमना दोनबाथाय औ बिनिफायनो। बिदिनो गोखै नङाबा खोरदैजों साफा खालामो। जोङो बिदिनो जेखायाव जेखायाव नङाबा खबायाव नङाबा माबा मोनसे आइजें लानानै बेखौ फुनाय जायो आरो साफा गोजों खालामो आरो।
औ।
जेनेबा बियो जानो मोजां जानायनि माने बोरैबा नाङोना साम'आ ले थ्रा नालाय साया बिनि बिखुङा
औ।
बिनिखायनो आरो। औ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो बांसिनानो फ्रायानो सबायजोंनो जा खायो नङा होमबा नोंथां साम'खौ। आरो सोरबा सोरबा बिदिनो अनलाजोंबो जायो। दालिजोंबो जायो जोगोनारजोंबो जायो गोबां रो खोमनि जानाय नुयो आरो।
औ।
औ। माने गोबां रोखोमनि जायो साम'खौ बेफोरबायदिनो। जों नों जायजों जानो गोथाव मोनो बेजोंनो जायो आरो। ओमफाय फ्रायानो गोथावसिन मोननायानो सबायाइजों नङा होमबा नोंथां? सबायजों नोंथाङा औ। औ सबायजों नोंथाङानो बुंलांखाबाय माबायदि सङो जेरै जोङो कुकाराव कुकाराव रुनायबो जायो।
औ।
हा
थेवबो नोंथाङा सबबायजों ओंख्रि संनायखौ एसे बुंना होबावदो
सबायजों संनायखौ एसे बुंनानै होबावदो नोंथां।
ओंख्रि संनायाबो एसे बेलेग बेलेग थायो नालाय सोरबा सोरबा कुकाराव रुयो आरो सोरबा सोरबा सारायावहाय सारायावहाय रुना दोनो सारायाव दै गुदुं माबानानै सबायाइखौ नोङो ओरैजाय साम'आथ' जाखाबाय नालाय नों एवफ्रामना लाखाबाय आरो ओरै फारसेथिं सबायखौ जोङो दैयाव होनानै रुनानै खारै होनानै जेब्ला बेयो रुयोना बेहाय जोङो सागंजों सानाय जायो आरो औ खारैआ जोंना सबायाइ सबाय जानोबाथ' जोंना खारैया मेनखा नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
माने जों सबाइ सबायाइ ओंख्रि जानोबाथाय खारैखौ होखाथारनांगौ आरो खारैनिफ्रायसो ओरैजाय सबाइ ओंख्रि औ औ औ औ खारै खारै जों खारैआनो मेनथार आरो खारै होबा गोथाव जायो नालाय सबाइ ओंख्रिया नङाबाथ' गोथाव जाया।
औ नंगौ
औ औ जोंना खारैयानो मेन आरो जोंना बे खारैखौ अबेनिफ्राय मोनो हबा जोंहा नोंथाङाबो मिथिखागौ जों बिनि बेखौ थालिर थालिर बिफांनिफ्राय मोनो। थालेर मादानिफ्राय बानायनाय जायो। औ बिनिफ्राय दिरुननाय जायो आरो जों खारैखौ फोराननानै बिदिनो रानबाथाय सावनानै लादु खालामनानै बेखौ खारै सरनाय जायो आरो आरो बेखौनो जोङो अनला ओंख्रि जानायावबो होनाय जायो।
आरो साम'आथ' बिदिनो मोननै मोनथाम रोखोमनि दं। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओमफाय फ्राय जानायानो जाहैबाय जोंनिया साम' लादाय आरो साम' गोलाव साम' गुसुं बे मोनथामखौ बां सिन जायो ओरै साम‌' बेलेग बेलेग दं होनबाबो बे फोरखौ बारा जानाय जाया आरो जा औ जानायाव इउस
जेरै जेरै साम' लादाय बिसोरखौ जानाय जाया आरो जों।
औ साम' लादाय साम' गोलाव साम' गुसुं साम' लादाय खौबो जायो फ्रायानो सोरबा सोरबा बांसिन मोननोनो नागिरलाना साम' लादायखौ।
जोंनि जों बारा जानाय नुवा नालाय नोंथां ओंखायनो बुंनाय जाबाय आरो जेनेबा बिदि ओ लारायलायनायनि गेजेरजोंसो मिनथियो नालाय ओंखायनो।
औ औ साम' लादायखौ बांसिनानो नुनो मोननो थांखाया नुनायालाय। फ्रायानो खम औ बे खौ जों ओइ साम' गोलाव साम' गुसुं बायदि जाया आरो माने बेखौ जोङो एख खना एख'नांगौ जायो एख'नो गोनां जायो आरो औ औ बिनि मैलाखौ संख्रि फोरजों खारहोनानै लिमोनला थायोना बेहा औ बे माबानानै बेलाथि बिदिनो मैथा बेफोर गोखै बुस थुजों जानायखौ बांसिन नुयो आरो औ औ बांसिनानो जोंनिया होमबाबो साम' साम' गोलाव साम' गुसुु औ
औ अब्ला नोंथां समाबो जाबाय। नोंथांलारायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ औ थटाइमाबो जाना फैबाय जोंनि औ औ दे होनबा नोंथां